खोनादोंना नोंथां?
औ। खोनादोंना नोंथां? आदसा नोंथाङा दायो औ मा खालामबाय दङ नोंथाङा?
ओ आङो दा नै गरम बोथोर नालाय ए से सायाखै ओ सायाव दंफैयो माने
अब्ला नों थाङा दायो जेबो मावाखैब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव दसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन दे नोंथां हागोन।
औ। अब्ला जोङो बिजनेस आयदानि सायावनो एसे सावरायलायनोसै नङा होमबा नोंथां जि खिनि नों हायो जिखिनि आं हायो दसे सम सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ओ उननि जिथुनोखि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जोंनि फरायसा-फरायसुलि लाइमोनसिम दा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननि थाखाय माने माबायदि जायोब्ला नाथाय इयुनाव माने बिथांमोना जौगालांनो हागोन बिनि बागैनो एसे रायज्लायनोसै आरो नोंथां आदसा दायो जों बिजनेस होनोबा मिथिगौ जोङो माने औ बिजनेस बुङोब्लाथाय जोङो बेखौबो मिथिगो जे ओ माबा मोनसे खामानिखौ जोङो माने सोलोंनानै जोङो बिनि बागै जोङो खामानि सोलोंनानै बेखौ जोङो माने सोरखौबा फोरोंनानै बा हमना ला ओ दखानफोर होनानै बा नोङो खानायाइफोर सिननानै माबा मोनसे बेफोरबायदि खम खरसानिबो माखासे बिजनेसफोर थायो। आरो गिदिर गिदिर इनभेस्टमेन्ट दा बेफोरथ' जेनेबा जोंनि ओ गासिबनिबो थाखाय मावनो हानाय माबा नङा केपाबलिटि नङा दा बे हिसाबै आङो ओ आंनि मिथिनायाव आरोना मोननैसिम माने जोंनो बिजनेस मावनो थाखाय मा खासे स्किल्सफोरनिबो गोनांथि जायो नङा होनबा नों बे हिसाबै जों गोनांथि दा बिदियाव जोङो जोंनि जिथुनाखि जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ बिथांमोनखौ आङो स्किल सोलोंजानो लुबैयो आरोना माने गासिबो साख्रि बाख्रि मोन जोबगोन बेबो गासिबो माने खोथा नङाथ' दा बिब्दियाव माने जों माने जिमान उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ बिथांमोना ओ फरायनायजों लोगोसे फरायनायजों लोब्बा लाखिनानै बिमा बिफाखौ मदद होनाय हिसाबै माखासे सि फोर सोलोंनानै जों दायो ओरैनो थानाय समफोराव माखासे फिसा फेनला ओ बिजनेस फोर मावनानै गावनि माने ओ खरसाखौ दिहुननानै लानो हायो नङाब्लाबो जोङो ओ गावनि बिमा बिफाखौ मोजाङै माने ओ मदद खालामनो हायो मावनाय दांनायफोराव दा स्किल्स बुङोब्ला जोङो स्किलस बुङोब्लाथाय जोङो माने मोनसे खोथा फैबाय नों थां ओ जेरावनोखि जों माने गावनि ओ सो ओ सोलो बोलो आयदा खायदा जों माने सोलोंनानै रोंनानै ओ मावनाय जेथुनाखि माने नि जिनि बोद्दि बाहायनानै जोङो मावो। बेफोरखो जोङो माने मोनसे स्किल्स होननानै बुङो आरोना ओरैनो स्किल्सा माने नोङो बुंनो थाङोब्ला हारस किल्स थायो जायखो जोङो गोरा माने फिजिकेलि माने खस्थ' खामानि मावनाय होननानै बुङो खस्थ' खाम मानि मावनानैबो माखासे ओ माने थायो खस्थ' खामानि मावनानैबो बिजनेस बो मावनो हायो थिग बेबायदिनो माने माखासे सफ स्किल्सफोरबो थायो दाथ' जेनेबा दानि मुगायाव ओ डिजिटेल जेनेरेसोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो माने जोङो सफ स्किल्स बुङोबाथाय जों माखासे ओ मबेल दाथ' स'सेल मिडिया जुग दा जोङो बिजनेसफोर जोङो ससेल मिडियावबो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि होननो थाङोब्ला जोङो मोनसे दा जोंनि समाव जेनेबा जोङो बुंनो हायो जे ओ फरायसालिफोराव जोङो थाङोमोनबाबो जोङो गोजान लामासिमहालागै जोङो थाबाय थाबाय थांनानै ओ टिउसन लानो गोनां जायोमोन बर्दिं थाहैनो गोनां जायोमोन बा गोजानाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन बेफोरबायदियाव रांखावरिनि गोबां खरसा जोङो गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोनोमोन आ रो न'खरफोराव थिग बे फोरबादिनो नोजोर लाखिनानै दानि माने आथिखालनि जिथुनेखि ओ मुगा बेवहाय माने जों गोबां गोदोनिफ्राय सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना जेनेखे नोङो माने बे जिथुनेखि नोङो स्किल्सखो नोङो सोलोंनानै लायोब्ला सानो आरो बे सि किल्स सोलोंनानै लायोब्ला माबा मोनसे स्किल सोलोंनानै लायोब्ला माने मानसिया इयुन नाव माने माबा मोनसे नङा माबा मोनसे ओ साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो माबा मोन से मावनानै जानो हानाय गावनि जिउ राहा लामाखो दैदेनलांनो हानायनि माबा मोनसे रैखा थिनि लामा थायो आरो आरोबाव जाहैबाय जोंहा जिथुनेखि जोंनि दा माने फैबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ दा बिथांमोना दा नै मोनसे खोथा दाथ' दैज्लां बोथोरनि दिन गरम बोथोरनि दिन नङा होमबा सामार भेकेसन बन द मोनो गासैबो दा थिग बेबायदि समाव माने जोंनि ओ फंबाय बिनानावफोरा सोरबाबा माने मोजां लामाजों थाङो गारजि लामाजों थाङो नङाबा नोंथां बेब ओ थिग बेबायदिनो जोङो नोजोर बोनानै जोङो माने जोंनि फंबाय बिनानावफोरखो ओ हानायमानि माने अनलाइनफोराव अनलाइनफोराव आजिखालि बुहुत कचिं जोलियो बुहुत मा ने अनलाइन टिपसनफोर सोलियो आरो खम फैसायाव जों मोनसे समाव जेनेबा जोंनि समाव हमना ला जोङो गोबां फैसा होनानै जों गोजान जामा गोजान जायगा थांनानै हान्थिनानै जोङो गारि मथर गैयामोनब्लाबो जोङो ओ गोजान जायगासिम थांनानैबाबो टिउसन फोर लाहैनो गोनां जायोमोन क्लास फोराव थांनो गोनां जायोमोन दा किनतु आगोलनिख्रुइ बुहुत माने सुबिदासि जाबाय आरो ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला जो ओ डिजिटेल जानायनिफ्राय दा जि जेनेखि ओ ए आइनि जेनेरेसोन जाबाय। ओ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन् होननाय जायो जोङो दा बिनि फ्राय माने जोंहा हा आ बेनि उनाव जोङो माने दायो जोङो आइजों माखासे टिउसनफोरखौ आरामै लानो हानाय जाबाय न'आव थानाय नी बेनिफ्राय जोङो अनलाइन क्लासेसफोर अनलाइन बुकफोर बायनो हायो गोसो बिदि माने जोंनो ओ सुबिदा ओंखारसिनबाय आरो ना नोंथां‌। दा ओ जोंनि जिथुनाखि फंबबायफोर बिथांमोना मोजां सुबिदा मोनदों‌ बिजनेसफोरनि आइदायाफोरखौबो जोङो माने अनलाइनावनो नायनो हायो आरोना नोंथां सा नोंथाङा बे समाव बिजनेस नि बागै मायबा मीनसे बुंनो सानदों नामा?
अ औ नोंथां आं बेखौनो बुंनो सानो। फिथाइ लानाय बायदिसिनानि राहाफोर जानोखि स्किल डेभेलपमेन्ट आखाइनि हाबा गोदो गोदायनिफ्राय दायो जोबोद गोरलै गाबोन हमबाय दायो डिजिटेल जुग इन्टारनेट बा बे गोरलै खालामनानै होबाय जोंनि हाबा हुखा बायदिसिनाफोरखौ। दा जोंहा गोबां सुबुंफोरा सोलोंथाइ खौ लानानै माखासे उसुबिदा आरो जेंनानि थाखाय माब्लाबा सोलोंथाइखौ गारनो गोनां जायै। गेदेर सुबुं जाहैनो हाया आं बेफोरबायदि सुबुंफोर गोबां नुदों आरो जोंनि ओनसोलफोरावबो जोंनि जायगायावबो गोबां दं ओ जानो खि बेफोरबायदि ओ गोग्गो सोलोंथाइ मोनजोबै आंनि साननायाव बेफोरबायदि सुबुङा स्किल दडेभलपमेन्ट आखाइनि हाबा ओ बायदिसिनाफोरखौ सोलोंनानै बिजनेस बिजनेस बायदिसिना फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि हाबायाव मुखुब जायोब्ला ओ इयुननि जानोखि जिउ खुंनाय राहा आं बेखौ राहा लामा हम मोनगोन होननानै रोखा नुहुरो। जानोखि जायफोर सिगां गोदो गोदायनिफ्राय सोलोंथाइ राहा एबा हान्था मेला बायदिसिना। ओ बेफोरबायदिनि राहाया मोजां नङामोन जि बा।
हूम गोन होनानै रोखा नुहुरो ।
दा जोंनि। बायदिसिना हान्था मेलानि राहा बेफार फालांगि बेफोरबायदि खामानि हाबा हुखाफोरा गोरलैनिफ्राय गोरलै जाबोसिनो। बाय आंहा जिखुनु खामानि बायदिसिना खामानि आखाइनि हाबा । बेफोरखौ मावनो थाखायबो जोंहा एसे नङा एसे सोलोंथाइखौ जोबोर बाय आंहा जिखुनु खामानि फ्राय नो आंबादि जों सोनार नानै थाबो खानाय सुबुंफोर, फ्राय नो आबाद जों सोनार नानै थाबो खानाय सुबुंफोर, खौ खुंबोदों जोंनो आथिखालावबो बर फीरा गोबांआनो फ्राय
आबाद मावनानै जिव खुंओ आरो जोंहा,,
बेफार बिजिनेसनि बाथ्रा बुंनोब्ला जोंहा,, बेफार बिजिनेसनि बाथ्रा बुंनोब्ला जोंहा ओ मोजां देरहासार आबादारि जानो जोंहा एसेनला सोलोंथाइखौ नांखागौ जायो आरो जों आबाद आबारि जानानैबो सासे आबादारि जानानैबो जों जोंनि खुंलांनो हायो जेरै नोङो आबाद फसलावनानै बायदिसिना ओ जेरै जोङो ना फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय जिब जुनार फिसिनानै जों फालांगि खालामनाय बिजने खालाम नाय बायदिसिना आखाइनि हाबा जेरै जोङो आर्टनि खामानि सावगारि आखिनाय ओ जोंहा फां बायदिसिना आखाइजों हेबनाय आइजें आइला बानायनाय नै जोङो जिउ राहा खुंनाय आरो जेरै नै दा दि थेल मुगा ए आइ जुग सोलिनायाव जोंनो दा कम्पिउटार इडु सननि माखासे रोंगौथिफोर नांगौ जायो जायनोखि जोंनि स्किल डेभेलपमेन्ट आरो बायदिसिना बिजनेस बेफोरबायदि खामानियाव कम्पिउटार इडुकेसननि रोंगौ खौ जोबोर गोनांथार जानानै फैयो आरो जोंहा गोबां मानसिफोरानो ओ बेफोरबायदि बेखार जेंनायाव गोलैना थानायखौ नुनो मोनो आङो बयखौ बो खावलायोदि ओ जानोखि बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै थायो बेफोर जोंहा आखाइनि हाबा एबा स्किल डेभेलपमेन्टआव बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि इयुन जोलैखौबो सोलोंलांनानै सोलोंहोलांनानै जोंनि जिउ राहा एबा जिउ खुंनायनि राहा लामा खौ स्रां खालामो एबा ओ जोंहा जिउआव दावगालांनो आरो सोलिलांनो हानाय राहाखौ ओ माने मोजां फार से लांनो हायो बेखौ आं हास्थायो मिजिं थियो जोंहा दाथ' गोदो गोदनिफ्राय जोबोर जौगाबोबाय ओ आथि खालावबो सोरखारि साख्रिनि अनगायै गोबां आ आखाइनि हाबा बायदिसिना स्किल डेभ्लपमेन्टाव बाहागो लानानै ओ गोबां सुबुंफोरानो दा जिउ खुंगासिनो दं जोंहा बेफोरखौबो नायनानै जानोखि एसेनला सोलोंथाइ लानाय बेजों लोगोसेनो आखाइनि हाबा एबा स्किल डेभेलपमेन्टआव बाहागो लालाङो आं बे खौ मिजिंथियो आरो जोंहा इयुनावबो ओ गोबां आखाइनि हाबा बायदिसिनाखौ सोलोंनानै जा जानोखि बेखार जेंना बेफोरबा
उम
खार जेंनाखौ स्रां खालामो एबा जोंहा जिउखौ खुंलांनो हानाय बायदि राहा माखौ ओ गावबागाव नागिरनानै लायो आं बेखौनो माने बुङो आरो हास थायो आरो
उम उम निसय नोंथाङा जिखिनि खोथा बुलांबाय जोबोद माने ओ गुन गोनां आरो बेसेन गोनां खोथाफोरखौ बुंलांबाय जायफोरखौ जोंनि माने जिथुनाखि दा देरफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना सोलोंनांगौ आरो जों थुलुंगा होनांगौआ जोंनि हाबाफारि न थां थिग बेबायदिनो माने जोंनि ओ गासै औ जोंनि दायथ' बियो थ' नोंथां अब्ला दिनैनि जोंनि बे आयदायाव रायज्लायनाया माने समाबो बारनोसै अब्ला जोङो दोन्थ'नानै गुबुन मोनसे आयदायाव बारनोसै आरोना नोंथां अब्ला दोनथ'लायनोसै दायो।
दे नोंथां औ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां।
औ औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो।